हेलौ नोंथां खोनादों ना?
खोनादों नोंथां।
औ नोंथां ओ जोंना माखासे जोंनि संसार जानायाव औवानि बाहायथि बेनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां।
औ।
जोंना मा होनो जोंना सामफ्रामबो जिउखौनो जोंना औवानि बाहायथि होननानै दङ' जोंना जों सामफ्रामबो मा होनो फुंनि सोलोंनायनिफ्राय जों मा होनो जेनबा बाहायो नङा होमबा नोंथां? जोंना सिगां स समावथ' जों मा खालामो जोंना जौगा थाखोनि बिरोंदामि पस्टफोर ओंखारनाय जोंना मा खालामनांगौ जायोमोन। मानसिफोरा माने मा खालामो जोंना औवाजोंबो जोंना न' लु'योमोन नङामा नोंथां
औ।
औ आपखौनो जोंना मा खालामोमोन फं गायो बेदिनो औवाखौनो मा होनो इन्जुर दुमो औवाखौनो जों मा खालामो। आरो मा होनो उखुमाव जोंना थिंखानायाव बाहायो नङा होमबा नोंथां? आरो बेफोरनि अनगायैबो जोंना मा होनो औवाफोरजों जोंना बायदि रोखोमनि जेखाइ खबाइ संग्राय सान्द्रि सानफ्रामबो मा होनो सोरांबानो जोङो ओंखाम ओंख्रि जायो आरो जों बे ओंखाम ओंख्रिखौ मा होनो मा मायाव सुयो जेनेबा जों बे मैगं सायनोबाबो जोंनो मा नांगोन खादा नांगोन नङा होमबा नोंथां? बेफोरनि गेजेरजों जों मा जोंना सामफ्रोमबो जोंना औवानि जोबोद गोनांथि दं आरोना। आरो जोंना मा होनो औवानि गेजेरजों जों मा लेखा बिलाइबो दिहुननो हायोना आरोना?
बेफोरनि अनगायैबो जोंना मा होनो औवानि आइजें आयला हेबनानै जोंना होनो। जेनेबा जायफोरा मा होनो औवानि आइजें बा हेबनो रोङि जेनेबा सान्र्दि जेखाइ खबाइ संग्राय बेफोरबायदि मा होनो आरो गोबां रोखोमनि सियार फोरबो बानायनो हायो नङा होमबा नोंथां? जोंना बायदि रोखोमनि सियार बा मा होनो आरांगाफोरबो बानायो जोंना। गोरोम जेनेबा बिफोरखौ फाननानै मा जोंना गोबां सुबुंफोरा मा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंना मा होनोश जिउ खुंबोगासिनो आरोना जोंना मा होनो जोंना गुबै बर' जोंना जोंनि सिगांनि बर' फिसाफोरा बेफोरनो मोननाय रोङा आरो गोबां रोखोमनि मा होनो माखासे ना हमग्राफोर माबाबा बानायबावो आरोना जोंना जेखाइ खबायनि आनगायैबो जोंना मा खालामबाय जोंना मेरला मा होनो
औ
जोंना माखासे सेन मा होनो फल' बेफोरबायदिखौबो जोंना मा होनो औवाजोंनो बानायनाय जायो नङा होमबा नोंथां जोंना आरो न'फोरनि मा होनो जोंना नुबनोथ' गुबैयै बाहायखायोआनो सिगां समङाव जोंना दासो मा होनो जौगानायनि थाखाय आरो जोंना बांसिन मा मा होनो बांसिन मा होनो जौगानायनि थाखाय जों मा बेफोरखौ बांसिन मानसिफ्रा मा होन फाखक्का आरिनानै लाजोबबायना सिगाङाव जोंना मा खालामनाय जायोमोन जोंना मा होनो जौगा थाखोनि मा होनो दालांफोर ब्रिजफोर बेनि थाखाय जोंना मा जायोम जोंना बुरिमाफोराव मा होनो बोसोरफ्रामबो जोंनिया मा खालामनांगौ जायोमोन जोंना दैमाया मा दालां हेबनानै होयोमोन आरोना बेनि गेजेरजोंसो मा होनो बेनि गेजेरजों मा जायो जोंना हान्था मेलानि राहायावबो जोंहा मा नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां जोंना मा होनो आरो बेफोरनि अननो जो मा होनो गोबां मा होनो गोबां औया होरो जों औया खौ बाहायनानै जेनेबा जेनै मा होनो दारहा हेबनाय आरो जों नामा जेनेबा मानसि थैनाय बा हाबा हाबाफोराव जोङो मा होनो जेनेबा सायनाफोर लुनाय नङा होनोमबा नोंथां हाबा फस्फोराव जोङो माबाफोर मोनसे माबा बानायनो थाखाय बा साजायनो थाखायबो जोंनो मा औवानि गोनांथि जायो आरोना जोंना मा होनो बेबायदि होनो आरो जों मा होनो न'खराव साजायग्रा गोबां बुस्थुफोर बानायनो हायो जोङो औवालजों समायना रमायना बेफोरनि गेजेरजोंबो मा होनो जोंना सुबुंफ्रा जिउ खुंनाय दं आरोना जोंना न'आव साजायोबा बेसादफोर बानायनानैबो आरो बेफोरनि गेजेरजोंबो जोङो मा गोबां औवानि बाहायनाय नुनो मोनो आरो दा जोंना मा होनो
औ
गोबां हादरफोराव जों नामा माखासे औवानि आइजेंफोर दिहुनो जों नामा मा होनो जौगागासिनो आरोना जोंना आरो जोंना मा औवानि औवाजों जोंना जोङो सामफ्रामबो बाहायनाय न' बाहायनाय माखासे साफा खालामो जेनेबा हासिब बा माखासे मा होनो माखासे साखफा खालामग्रा मा होनो बुस्थुफोरखौ बानायनाय जायो आरो ना जोंना माखासे सोलोंथाइ बिथिङावबो जोंना गोबां बिथिङाव बाहायनाय जायोङ होनोमबा नोंथाङा जोंना मा होनो सोलोंथाइथ' गिबियाव जोंना मा लेखा बिलाइ बा पेपारफोर बानायनाया जोंना मा जोंना औवानि बाहायनायानो जोंना मा होनो बयनिख्रुइ बांसिन मा होनो गोहोम गोनांसिन आरोना जोंना सोलोंथाइ बिथिङाव बेफोरनि अनगायैबो जोङो माखासे मा होनो सोलोंथायाइारि बेसादफोर बानायनाय फोरों सोरों आबजुफोर बानायनायफ्राव जोंङो माखासे मा होनो औवा फोर बाहायनांगौ जायो आरो ना नङा होमबा नोंथां आरो बेफोरनि अनगायैबो जोंना औवाया जोंनामा जोंना माखासे हाखुर खानायफोरावबो जोंनो मा खालामनो हायो दै जिं जिङाव जों मा होनो औवाफोर गायो जों मा हा खुरखानायफोरनिफ्रायबो जों मा रैखा मोननो हायो आरोना नङा होमबा नोंथां आरो जोङो मा होनो औवानिफ्राय जोंहा मा जोंनाथ' मा होनो ओंख्रिबो मोनजायो नङा हमबा नोंथां जोङो औवा मेवाइ बोथोरो जोंना मोन जोबोद गोथाव ओंख्रि जायो जोंना मेवाय औवानिफ्राय ओंखारनाय मा होनो बे हौवानि गोरलै गोरलै माबाफोरा औवानि खिलिजेननाय माबाखौ जोङो जायो नङा होमबा नोंथां ओंख्रि हिसाबै जोंना बे मेवा बोथोराव जोंना बे मा होनो अनला ओंख्रिफोर जाहैबाय जोंना बे माबाया जोबोद गोथाव जायो आरोना बिदिनो बेबायदिनो जोंना मा
औ
औवाया जोंनि नामा जोंनि सानफ्रोमबो मानसिनि जिउखौनो जोंना गोदोनिफ्रायनो जोंना गोबां मा होनो हेफाजाब होबोगासिनो दं आरो ना जोंना सानफ्रामबोनि जोंनि मा होनो संनाय खावानिफ्रालानानै जोनो मा होनो जोंनि जेनेबा गोदोथ' जोंना मोजां माहा हो माने उन्दुग्रा फिसादफोरबो थाया मोनोना बेफोर सोरबा सोरबा खायसे सुबुंफोरा मा खालामो जोंना औवाफोरखौनो मा होनो दांनख्रुबनानै बेखौनो थं गायनानै जोंना मा बेफोर बिसिनाखौ बानायनानै लानाय नुयो नंङा होनोमा नोंथां जोंना मा होनो आं दहाय बुंखाबाय जोंना सिगाङाव न'फोरखौ फुल जोंना न'फोरखौबो इन्जुर होनो थाखाय जों मा माइखौनो औवाखौनो दान दानखौ मानसिफ्रा माहा दुमनानै लायोमोन आरोना आरो बेखौ मा होनो बेयावनो हाजों मा होनो गोबोरखि लगायनो जोंना लिरनानै थानो लायोमोन आरोना आरो गोबां बेसादखौ सानफ्रोमबो जोंनि जिउ बाहायनाय बेबायदिनो जोंहा औवानि बाहायनाय जागासिनो दं आरोना बेदिनो जोंना मा होनो हौवाया जोंनि जिउआव मानसिनि जिउआव गोबां बिहोमा होगासिनो दं आरोना
होनब्ला नोंथांङाबो माबाखौ सोलायनो गोसो
औ नोंथां खारैनो ओ औवा होननानै बुंङोबाथ' जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा आजौ आजौमोननि सम बेनिफ्रायनो जोंहा बियो जोंनि रायजो जानाय बा संसार जानायाव बाहायबो जादों नंङा होमबा नोंथां जेरैहाय माखासे संनाय खावनायाव बाहायनाय आगजुफोर ना हमनायाव बाहायनाय आगजुफोर न' बां लुनायाव आरो बेबायदिनो आबाद मावनायाव जोंङो हौवाखौ बाहायनाय जायो नंङा होमबा नोंथां दा बिनिनो आंङो आबाद मावनायाव जाहा औवानि गोनांथि बेखौनो आंङो फोरमायग्रोनोसै जोंहा आबाद मावनायाव माखासे औवानि आगजुफोरखौ जोंङो बाहायनाय जायो। जेरैहाय जोंङो खेन बानायनाय जुंगाल बानायनाय मोसौ होग्रा लाव थि बानायनाय आरो बेबायदिनो जोंङो गुबुन गुबुन रोखोमनि जे आग आइजेंफोराव जोंङो खेला दोनाय जेरै खदाल दोनाय दुवा दोनाय आरो बेबायदिनो माखासे गोबां मानि हाबाफोराव जोंङो मा होननानै बुङो औवाखौ बाहायनाय नुनो मोनो आरो दा आरो बेजों लोगोसे जोंङो आबादखौ मावखांब्लाथ' ओरैनो मावनानैल' दोनबाथ' जाया नालाय बेयाव माखासे मोसौ बोरमाफोरा आबादखौ खहा खालामलांनोबो हागौ दा बैफोरनिफ्राय होबथानो थाखायबो जोंङो। औवाखौ बेरा दुमनाय जोंङो बेखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां दा बेबायदि औवा दु बेरा दुमनानै जाहाय जोंङो माखासे आबादाव हाबनो नागिरनाय बा आबादखौ खहा खालामग्रा जानो नागिरनाय मोसौ बोरमा जोंङो बेफोरखौ बेफोरनिफ्राय बासायनो हायो आरो दा बेबायदिनो औवाखौ आरोबाव गोबां रोखोमनि हाबाफारिफोराव बाहायनो जोंङो नुबावनो मोनो जेरैहाय जोंङो ओ संनाय खावनायाव होननानै बुङोबा जोंङो खादौ बानायनाय दालि खाथा बानायनाय नंङा होमबा नोंथां दा खादौ आरो दालि खाथाखौ जोंङो गुबुन गुबुन रोखोमै बाहायनाय जायो जेरै- खादौखौ जोंङो बेबायदिनो ओंखाम बायदिसिना संङोब्ला एरखावनाय गोदो गोदायसो जोङो बेफोरबायदिखौ नुनो मोनोमोन आथिखालावथ' नुनो थांला। आरो बेनि उनाव जोंहा दङ ओ माखासे खर्मफोराव खुंनाय जोंहा जे माखासे ओंख्रिफोर ना बेखौ जोङो सागंजों साग्लिनाय थिं जोंनि नारजि ओंख्रिफोर संनाय बा जोंनि ओ माखासे ओ मा होननानै बुङो दालिफोर बेखौ संनाय समाव जोङो सागं बा दालि खाथाजों सानाय जायो। दा बेबायदिनो बेयावबो जोङो औवाखौ बाहायनाय जायो आरोखि नङा ओमबा नों थां दा बेबायदिनो जों आरोबाव माखासे ना हमनाय ना बे ना फोर हमनायावबो जोङो औवाखौ बाहायनाय जायो आरो दा ना हमनायाव औवा बाहायनाय होननानै बुङोबाथ' जों गोबां रोखोमनि ना हमग्रा आगजुफोरखौ औवाजों जों बानायनाय जायो जेरै ओ जेखाइ खबायाइ जोङो बयबो मिथियो दा आरो जोङो जेखाइ खबाइनि अनगायैबो जोङो खखा बानायनाय सेन बानायनाय दा जेखाइ खबाइाया जाहैबाय जोंनि औवाजों बानायनाय जे गोबा गोबा खाथि सैनानै बानायनाय मोनसे ना हमग्रा आग दा बै आगजुफोरखौ जोंनि बर'आ हारिनि जे आजौ आजैमोननि समनिफ्रायनो बानायबोनाय जादों। दा बेबायदिनो जेखाय खबाइनिज जोहै जोङो ना हमनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेबायदिनो जोंहा माखासे जोंनि थांना थानायाव जे माखासे जोङो मैगं थाइगं हानाय बा माखासे मुवा बेसाद दानाय बेफोराव जोंहा गोनांथि जानाय जे खादाफोर ना जोंनि बे
मा संनायदों?
औवानिफ्राय बानायनाय जायो नङा होमबा नोंथां? ओ बेबायदिनो जोङो ओ माखासे जोंनि जे थांना थानायाव जोङो औवाफोरखौ बाहायनाय जायो आरो बेबायदिनो जोंहा जोनोमनिफ्राय थैजासिम बे जोंनि सुबुंनि थांना थानायाव जोङो बेबायदिनो औवाखौ बाहायो। जोनोमावबो जोनोम जागोदान समावबो जोङो औवाखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरै ओ उथुमाय हास'नायाव जोङो गोदो गोदाय औवानि बिज्ला दाननानै हानाय जायोमोन होननानै मिथ थिनो मोनदों। बेबायदिनो जोङो ओन्दैखौ जोनोम जागोदान समाव बा न'आव लाबोबा उनाव बिसोरखौ जोङो संग्रायफोराव बुथुनाय जायो दा बै संग्रायाबो जोंहा औवाजों बानायनाय नङा होमबा नोंथां? आरो बेबायदिनो जोङो गोबांथार रोखोमनि जोङो औवानि आगजुफोरखौ जोङो नुनो मोनो। जे जोङो आरोबाव माखासे गोबांथार जोंनि औवानि आगजु होननानै बुंबावोबाथ' जोङो गोबां मु औ नोंथां दानाय लुनायावबो बाहायनाय जायो जेरै जोङो ओ जि दाननायाव बाहायनाय जायो नङा होमबा नोंथां दा बेबायदिनो आरो जोङो गोबां रोखोमनि मुवा बेसाद जोङो सा होग्रा जेरै देलायग्रा दोनग्रा बायदिसिना जोङो बेबायदिनो औवानि जों आथिखालावथ' जोङो आखाइनि हाबा सोलोंनायजों लोगोसे औवानि बायदिसिना साजायग्रा मुवा बेसादफोर बेफोरखौ बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां दा बेबायदिनो आरोबाव जोङो औवाखौ दो थैनाय समावबो जोंनि बर'नि आसार खान्थियाव बाहायनायखौ नुनो मोनो। दा थैनाय समाव जोङो मानसि गोथैखौ जोङो दाद मा होनो गारहैनाय बा फबहैनायाव लांनो थाखाय जोङो बेयाव मोनसे बाथि होननानै बु मोजाङै जायो जोङो जे औवा गोथै बाननो दाननाय औवाखौ बाथि होननाय बुंनाय जायो। दा बेखौ जोङो ओ औवाखौ बाहायनाय जायो थैनाय समाव दा बेयाव माखासे नियमफोर दङ हौवासा आरो हिनजावसाफोरनि बाथिनि जोंहा खाना आलादा आलादा थायो बेबायदिनो ओ हौवासाफोरनिखौ जोङो सात स्निथा बाथि आरो हिनजावसाफोरनिखौ गंबा बाथि होननानै मिथिनाय जायो। दा बेबायदिनो जोङो औवाखौ थैनाय समावबो बाहायनाय जायो आरो बेबायदिनो जोनोमनिफ्राय थैजासिम जोंहा गोबां औवाखौ बाहायनाय जायो जेरै न' बां लुनायावथ' बुंनाङा जोङो गोदो गोदायनि ओमफ्राय जोङो न' बां लुनायाव औवाखौनो बाहायजोबोमोन बेरा दुमनाय, इन्जुर खानाय आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन आरो नों आथिखालाव बिल्डिं बायदिसिना लुदोंब्लाबो दा बैफोराव सुंथानो थाखाय बा लुजेननो थाखाय गाखोनो थाखाय बा हमथानो थाखाय जोङो बेफोर औवाफोरखौ बाहायनाय जायोमोन आरो नोंथां दा बेनोसै नोंथां आंनि नोंथांनिसिम औवानि सोमोन्दै फोरमायनाया गोजोननाय थाबाय नोंथां औ।